हेलौ
औ नोंथां
आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओ ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालाम गासिनो दं?
आंबो दानिसो ओंखाम जाखांनानै दा जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ
नोंथाङा दायो फ्रिबा माने आं मोनसे ट पिग लानानै बेनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो दा नोंथाङा माने नोंथाङा फ्रिबा रायज्लाय जागोन ना जाया?
आं फ्रियानो नोंथां रायज्लाय जागोन।
अ बिदिब्ला ओ फरायसा फरायसा जिउ माने कुल लाइफ बेखौ लानानै माने जोङो माने आङो दा रायज्लायनो सानदों आरो बेनि सायाव। फरायसा जिउ होनबाथ' जोंहा मिथिखागोन जोंहा माने ओ जोनोम जानायनि उनि फाय जेनेबा नोङो माबा मोनसे सोलोंनो हानाय। बैसोसिम फैयोब्ला जोंहा ओ बेनिफ्राय फरायसालियाव थांनानै जोंहा माने ओ माखासे माने सोलोंनो गोनां बे साबजेक्टफोर बेफोरखौ माने जोंङो सोलोंनो थाखाय फरायसालियाव थांनानै जों सोलों थाइ लानो थाखाय मुं थिसनहैयो ओ बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो माने गासै मिथियै गुनफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जेरै जोङो मोने फरायसा दा जिउआनो जोंनि माने माखासे थियि बुजियि माने जाफोर मिथि जि आयदाफोर दङबा जायफोर गुनफोर खौ माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो माने गाव हारसिङैनोथ' मोना नालाय जोङो माने बेफोरखौ मोननो थाखाय जोङो माने फरायसालियाव थाङो आरो बे फरायसालियाव थांनाय समानो जोंनि फरायसा जिउ ओ जोंहा फरायसालियाव थांनानै जोङो माने फरायसा जिउआव जोंहा गोबां मेम'रिसफोर माने मेमरिसफोर थायो जोंहा माने ओ माखासे जोङो माने लोगोफोरखौबो जोङो लोगो मोनो फरायसा जिउआव जायफोर माने जोंनि ओ बेबायदिनो जोंनि लाइफनि माने बबेबा माने जोंनि बेस्ट मेमरिबो जानो हानाय माने बबेबा माने सोरबा साबसिन लोगो बा सोरबा जोंनि सुथुरबो जानो हानाय जों फरायसा जिउआवनो बेफोरखौ मोनजोबो आरो। ओ माने सुथुरा माबादि असे लोगोआ माबायदि बेफोरखौ जोङो माने फरायसा जिउआवनो मिथियो माने लोगो होनबा जोंहा माने गासैबो लोगोआनो माने गासैबो आंगो बा मोजां बेबायदि नङा माने माखासे थायो आरो जायफोरा माने नोंजों बा जोंजों गोरोबाबो जानो हागौ। जायफोरा माने मानिबा थाखाय जों जों सुथुर जानाय थायो बेबादिबो जानो हायो बेफोरखौ माने जोङो ओ बेयावनो मिथिजोबबा आरो माने फरायसा जिउआवनो जोङो मोनजोबो बेफोरखौ। बिनिफ्राय जोङो फरायसा जिउआव जोंनि थाखाय जोंनो फोरोंगिरि माखासे फोरोंगिरिफोर लोगो मोनो जाय फोरोंगिरिफोरा माने सोरबा स्ट्रिकबो जानो हानाय बा सोरबा जोबोद मोजां सोरबा जोबोद अनग्रा बा सोरबा माने जोबोद। ओ बेबायदिनो आरो उम गुबुन गुबुन माने आखुनि गुबुन गुबुन गुन गुन गोनां फोरोंगिरिफोर जानो हानाय माने ओ फरायसाफोरा माने सोरबा फोरोंगिरिखौ जोबोद मोजां मोनो बा सोरबा फोरोंगिरिखौ माबा मोनसेनि थाखाय जोङो माने मोजां मोना बेफोरबायदिबो माने जानो हानाय आरो। माने गासैबो फोरोंगिरिफोराथ' गासैबो। बिसोरनाव माने सोबनावबो एखे गुनानो दं बेबादिथ' नङा नालाय माने सोरनाबा माने ओ बिनि माने बियो माबादि बिहेभ खालामो फरायसा फोरनि सिगाङाव बेनि सायाव सोनारबाय जुदि फरायसा फोरनि सायाव माने मोजां बिहेभ खालामोबा माने फरायसाफोरा बेखौ मोजां मोनो आरो फोरोंनायजोंल' नङा ओ ओ जायनि फोरोंनाया मोजां जायो बेखौथ' फरायसाफोरा मोजां मोनखायो सो बेनि अनगायैबो माने जायफोरनि माने आखर आखलफोरा गुरै बा जायफोरा माने मोजाङै बुजायनायजों लोगोसे माने डाइरेक्ट ओ जानला मोनानला माने फिसा फिसा खोथायावनो बेफोरबायाददि माने गिदिर गिदिर माने सोरबा फोरोंगिरिफोर थायोना जायफोरा माने एसे एसेयावनो रागा जोङोबा एसे एसेयावनो रागा जोंनानै ओ जोंखौ माने रायोबा बुयो बांसिनानो आखाइ दैखाङो बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरबो थानो हानाय जाय फोरखौ माने फरायसाफोरा मोजां मोना बेबायदिबो जानो हानाय आरो बेनिखायनो माने फोरोंगिरि फोरनि फोरों फोरोंगिरि फोराबो माखासे गोरों गुनफोर थानायनि अनगायैबो बिसोर माने माखासे कमन सेन्स थानांगौ आरो माने ओ बिसनाव मा खालामोबा माने फरायसाफोरजों मोजां मोनजागोन बेफोर गुनाबो बिसोरनाव थानांगौ माने बिसोरनि आखलफोराबो गुनफोरजों लोगोसे माने आखलाबो बिसोरनो मोजां जानांगोन होमबाना जोङो माने फोरोंगिरिफोरखौ मोजां मोनगोन बेबायदि आरो आरो बेबायदिनो जोङो माने फरायसा जिउआवनो जों बेफोरखौ मोनजोबोदि जोङो माने सोरखौ माबादि माने मान होनांगौ बेफोरबायदियो आरो आरो मा फरायोब्ला जों जिउआव मोने बबेबा माने नों बेखौ फरायनानै बेबादि ओ जाहैनो हागोन बा नों ओ साइन्स स्ट्रिम फरायनानै नोङो माने गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन माने ओ गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव नोङो माने खामानि मावनो हागोन बा ओ डक्टर जानो हागोन इन्जिनियारिं जानो हागोन बेफोरखौ जोङो माने फरायसा समनिफ्रायनो जोङो मोनबोयो आरो फरायै फरायै आरो बेबादिनो गेदेरखौ माबोरै मान होनांगौ उन्दै खौ माबोरै माने अननांगौ बिमा बिफाफोरखौ माबायदि मान होनांगौ फोरोंगिरिखौ माबायदि माने जोङो फोरोंगिरिफोरनि सिगाङाव बा सोरबा गेदेर सुबुंनि सिगाङाव जों माबोरै ओ गुन देखायनांगौ बेफोरखौ माने जोङो बे फरायसा समावनो जोङो माने सोलोंनानै लायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो फरायसा समाव माने ओ फरायसा समावथ' जोंनि माने फरायसालियाव थांनाय सम नालाय जों फरायसालियाव जेब्ला थाङो जोङो माने ओ माखासे गोबां माने फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो माने गोबां एक्टिभिटिस मोननो हायो जोङो जेरै ओ जोंहा माने फरायसालियाव ओ माखासे माने कमपिटिसनफोर जायो जेरै गेलेनाय आयदायाव रोजाबनाय आयदायाव मोसानाय आयदायाव बेबायदिनो माने फरायनायजों लोगोसे नोङो माखासे एक्सट्रा गुनबो मोननो हायो।
उम
बेफोरखौ जोङो माने फरायसा जिउआवनो मोनजोबो आरो बेफोर मोसानायानो जा रोजोबनायानो जा बेफोर माने नों फरायसा जिउजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे नोङो माने बेखौ ओ माने एक्सट्रा माने नों मेन गुन नङाबा बे एक्सट्रा गुन हिसाबै बेखौ माने एक्सट्रा स्किल हिसै बेखौ नोङो माने लोगोआव लांफानो हायो आरो बेबायदिनो सोरनावबा जुदि मोस सोरबा जोबोद मोसानो गोरों बा रोजाबनो गोरों बा सोरनावबा जुदि ओ माने गेलेनाय आयदायाव सोरबा जोबोद गोख्रोंबा माने बिहा बिनि बागै गोबां गुन दं बिदिब्लाथाय माने बियो फरायसालियाव माने बेफोर ओ माखासे बादायलायनाय बायदिसिना बेफोरबायाददि मेल खुङो नालाय बेफोराव दिन्थिफुंनो थाखाय बे फरायसा जिउआवनो बै खाबुफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ
आरो बेबादिनो माने जोंखौ ओ फरायसा जों फरायसा समानो जोंनि माने सोलोंनानै बायदि बायदि माने जेसेबां सोलोंनो गोनां दं बेखौ माने जों सोलोंना लानाय समा बेखौनो माने जोंखौ ओ फरायसा सम होननानै बुंनाय जायो आरो। जाय फरायसाया फरायसालियाव थांनानै सोलोङो मिथियैखौ मिथिनो नाजायो बे बेखौनो माने फरायसा होननानै जोङो बुंनाय जायो।
औ
बेबादिनो आरो नोंथाङाबो माबाफोर मिथियोबा फोरमायनो हागोन।
ओं दा फरायसा जिउआ जोंनि ओ जिउनि बुहुद गोनांथार आरो गोसोखांजाथाव ओ बाहागो आरो जोंनि जिउनि। बेयाव जोङो गोदाननो रोङि खौ लोंनो सोलोंनो मोनो बेनिफ्राय गु ओ गु-गोदान सुबुं सिनायनो मोनो ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय गथ'आ जेब्ला जोनोम जायो बेथ' न'खरावनो थायो बे नखरनिफ्राय सोलोंग्रोगोन सिगां माबायदि ओ बिहेभ खालामनांगौ ओ गेदेरफोरखौ मान होनांगौ बेफोरबायदिखौ न'खरनिफ्राय सोलोंग्रोनो मोनो सासे गथ'आ बेनि उनाव बेयो गथ'आ ओ स्कुलाव सोलोंनो मोन- मोनफैयो आरो जेनेबा न'खरानो सिगां फोरोंदोंबा सोलोंथाइ होदोंबा बेयो ओ नैथियाव स्कुलाव सोलोंनो मोनगोन आरो।
औ
दा स्कुला ओ जेनेबा जोंना जागायजेननाया ओ मरनिं एसेमब्लिजों जागायो। बेनिफ्राय ओ बे एसे मब्लियाव जों प्रे खालामो ओमफ्राय नेसनेल एन्टेम खौ रोजाबो ओमफ्राय बेनिफ्राय गोबां जेनेबा प्रिन्सिपालफोर थायो इफोरबो स्पिस होगोन बिसोरनि खोन्थागोन माबा माबि बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बिसोर खोन्थानायनि गेजेरजों।
औ।
ओ आरो बेयाव गोबां साबजेक्ट सोलोंनायजों लोगोसे गोबां गथ'आ गोबां जेनेबा स्पर्टस आरि बेफोरबायदि आरो कनफिदेन्सबो दानो हायो आरो गथ'आ।
औ।
ओमफ्रायो आरो जोंनि जिउनि साबसिन जेनेबा समखौनो फरायसा जिउखौ सानो आरो आङो।
औ।
बेयाव लोगोआबो लोगोफ्राबो बे टाइमाव ओ नोंजोंनो एखे जाजोबदोंमोन जेनेबा साननाय हनायफोराबो माने उन्दै नालाय एसे मिलायोमोन आरो बे टाइमाव।
औ।
ओमफ्राय देरननानैथ' सोलाय बोनांगोन ना।
औ।
आरो आलदा आलदाबो जायो दुखुबो मोनो बिनिनो
माने फरायसा समाव माने बांसिन बिदिनो गेलेनाय रंजानाय मिनिनाय बेफोर बांसिन जायो आरो। बेफोरजों लोगोसे आरो बे फरायसा समाव माने नों सोलोंनाय लानायसो सम नालाय बेखिनियाव जोङो माने बयबो उन्दै जायो नालाय सोरबा माने बुजिस'ननो हायाबो जानो हागौ मानेखि ओ बैसोआ जेसेबांखि जाया मानो सोरबा बायि सुबुङा बिदि थायोदि बे बेनि बैसा जेसेबां खि जेसेबां खि गेदेरानो जायाथों मानो बे माने बुजिनो हाया बियो उनावसो माने बुजियो बेबायदि थायो आरो माने बैसोजों लोगोसे बुजिथारनांगौ बेबायाददि नङा। माने बांसिनानो बांसिनानो माने ओइटिन नाइनटिन बे बेफोरबायदि बैसोआव बुजियो नाथाय माखासे सुबुंफोर दं बिसोरो माने तुयेन्थि थुय न्थिवान बेफोर बारनायनि उनावबो माने माखासे सुबुं बा मानसिफोरा माने बुजिया बेबायदि थायो आरो। खिन्थु माने औ गेदेर गोलाव माने गेदेर फरायसा जिउनि उनिफाय जेथिया जों गिदिर गोलाव जायो होमबानाथ' बे समाव इमान माने नोङो फरायसा समखिनियाव जेसेबांखिनि गेलेयो रंजायो मिनियो सावरायलायो बेफोरबायदि बारा एसे खाबु मोना आरो नों गिदिर गोलाव जायोबाथाय माने गिदिर गोलाव नों गेदेर जाबाय नालाय बैसोआबो बारायबाय नालाय नों माने फिउसारनि सायाव बांसिन